नोंथां
औ
अह होनबा सानजौफुनि गाहाम हलायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय
होनबा आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां माने जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव आयदा लानानैहाय सुंद'यै सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामदोंमोन नोंथां होमबा बेखौ सुंद'यै सावरायनो हागोन ना नोंजोंहाय नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
ओह होनबा मिथिंगायारि सम्पदावहाय जोंहा मा मा मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नों नोंथांनो एसे सुंद फोरमायना होनोसै ना नोंथां
औ दे नोंथां
औ जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंहा गासै मिथिंगायाव मोननाय गासै बुस्थुखौनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनना मिथियोना नोंथां
औ
जेरै हमनाननै ला जिब जुनार बिफां लाइफां मानसि दुन्सि गासैबो माने मिथिंगायारि सम्पद होननानै जोंहा मिथिनो मोनोना नोंथां जेरै हमनान ला बिफां लाइफांखौहाय जोंहा हाग्रा ओनसोलावहाय गोबां मोननो थाङो गोबां गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सम्पद मोननो थाङो बेनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय माने माखासे थावफोर दङ माखासे जिब जुनारफोर दङ माखासे
औ
बुहुत बुस्थुफोर दं आरोखि नोंथां जेरै हमनान ला जिब जुनार होन होननानै बुङोब्ला जोंहा थसेयारि गंगोनां गान्दा जेरै जोंहा जोंनि आसामावनो माने बुहुद मुंदांखा गान्दा होननानै बुङोब्ला जोंहा गान्दाखौहाय जोंनि आसामनि माखासे गुबुन गुबुन हायुङारि नेसनेल पार्कफोराव मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै जोंहा जोंनि ओरै ओनसोलावनो थानाय मानासनिस नेसनेल फार्गगावहाय हायुङारि हाग्रामा मानास हायुङरारि हाग्रामायावबो गान्दाखौ जोंहा मोननो थाङोना
औ
जेरै बे गान्दानि थाखाय जोंहा गुबहुद मुंदांखा जानानै दङ जोंनि आसाम रायजोआहाय
औ
जेरै हमनानै ला जोंहा गान्दाखौ नायनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जों जोंनि जायगायावहाय नायदिंनो फैयोना
औ नोंगौ
जेरै काजिरङा काजिरङा हायुङारि हाग्रामा जेरै बेयावबो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा नोंथां जोंनि जायगायाव बेवहाय बे गान्दा थसेयारि गंगोनां गान्दाखौ नायनो थाखाय बहुत गोजान गोजाननिफ्राय माने फैयो आरो माने भिजिट खालामफैयो बा बेरायफैयो आरो थसेयारि गंगोनां गान्दाखौ जोंनि आसाम आसामावल' मोननाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगायावल' एसे फेमास आरो बे बुस्थुवाहाय मि- जेरै आफ्रिकाफोरावथ' आफ्रिकानि गान्दायाहाय गङा थनै ना बिसिना नाथाय जोंनि जोंनि जायगायावहाय थसेयारि गंगोनां गान्दाया बुहुद मुंदांखा आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा थिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला नेसनेल हायुङारि हाग्रामा ओनसोलफोरावहाय हायुङारि हाग्रामा ओनसोलफोरावहाय गोबां रोखोम मिथिंगायारि सम्पद मोनो जेरै बिफांफोर बेनि अनगायै जोंहा गल्डेन लांगुरस जायखौहाय जोंहा मोख्रा गल्डेन लांगुरस बेखौ खौबो मोननो थाङो दाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बुस्थु मोननो थाङो जेरै हमनान ला दैमा दैसानिफ्राय मोननाय अन्थाइ जेन'बा बाला गासैबो बिसोर मिथिंगायारि सम्पदाव गोलैजोबोना जोंहा नोंथां
औ औ नंगौ
होनबा ओंथाङाबो नों मोनथिनाय मिथिंगायारि सम्प दफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोंहा दा मिथिंगायारि सम्पदआव गोबां बिदिनो ओ मोननाय जायो आरो ना जेरैहाय जों जिब जुनार नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दा जो जोंहा जिब जुनार होननानै थाङोब्ला ओ नोंथाङाथ' गं थसेयारि गान्दानि सायाव फबाय आरो जो जोंहा बेनि अनगायैबो गोबां जिबफ्रा मोननो हायो आरो जेरैहाय मा दावराय दाव दावमा दाउ दा आरो बिदिनो मैदेर बोराइ बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो
नंगौ नंगौ
जोंहा बे मिथिंगायाव गोबां बिदिनो दैमा दैसा हाजो हायेन आरो जोंना मिथिंगाया बिफां लाइफांजोंनो जोबोद समायना नुयो आरो ना
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो
ओ बे मिथिंगानि गेजेरजोंनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ओ बेफोरखौ नुल्बा जाथे जोंहा मिथिंगाथ' गोथां समायना नङा
नंगौ नंगौ नोंथां
औ ओ बे मिथिंगायाव गोबां थायो जेरै ओ नो जोंहा ओ बे मोग मोस मा होनो बेखौ गान्दाफोरखौ जोङो ओ सिराखानाव सिराखानाफोरावबो जोङो नुनाय
औ नंगौ नंगौ थारैनो
ारा ओ नुनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ थारै नोंगौ
ओ नोंथाङा दा एसे फोरमायबावनो हागोन
खोनायासै नोंथां
अ नोंथाङा बेफोरनि सायाव दा एसेबाव ओ फोरमायथि होनो हाबावगोन नोंथां
हागोन हागोन ओ जोंहा मि मिथिंगायारि सम्पद होनानै बुङोब्ला गामि ओनसोलाव बुहुद मिथिंगायारि सम्प भटफोर मोननो थाङो ना नोंथां जेरै हमनानै ला जोंहा फिफां लाइफां आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां गोबां बुस्थुफोर माने मिथिंगानिफ्राय मोननो थाङो जेरै गेस फोर बा माबा मोनसे मिथिंगायारि सम्पद बिसोर गासै मिथिंगायारि सम्पदआव गोलैजोबो जोंना जेरै फिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि माने बुस्थु मोननो हायो मिथिंगा सम्पदफोरनिफ्राय गोबां बुस्थु मोननो हायो बिफां लाइफांनि बेलायाव हाय जोंहा माखासे मुंदांखा फिफांफोर दं जेरै सिगुन साल बायदिसि ना जों फिफांफोरखौ मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बे बेफोरनि फिफांफोरनि थाखायनो जोंहा माने फिफां लाइफांफोरनि थाखायनो जोंहा जिउआवहाय थांनानै थानायनि राहाखौ जों गोबां मोननो हायो आरो नोंथां मानो होननानैबुंब्ला जोंहा अ जायखौहाय अक्सिजेन गेस होन्नानै बुङो जोंहा अक्सिजेन गेसखौथ' जोंहा फिफां लाइफांनिफ्रायसो मोननो हायो नालाय मानसिया थांनानै थानो थाखाय फिफां लाइ फां गैयाब्ला माने मिथिंगायार सम्पद गैयाब्ला माने बे बुहुमाव थांनानै थानो बुहुद गोब्राब आरो नोंथां जेरै जोंहा दा दानि जुगावहाय जोंहा फिफां लाइ बिफांखौ सोरबाफोर दानफाय बायोब्ला माने बिफांखौ गायनानै दोनफिनब जोंहा बुहुत खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै फांसे फिफांखौ दानफायोबा जोंहा फांथां फांब्रै बिदि फिफां गायफिनोब्ला बुहुत मोजां जायो आरो जोंहा जुदि फिफांखौ दानफायनानैल' दोननानै जुदि फिफां गायफिननो रोङाबा जोंहा माने इयुनाव बा फैबाय थानाय समफोराव जोंहा बहुद खस्थ' मोननो गोनां जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गरम गरमफोराबो जोंहा फिफां लाइफां गैयाबा बुहुद बाङोना नोंथां जेरै जाहाथ' दै दैज्लां बोथोरफोरावहाय बिफां लाइफां गैयाबा जों थानो हानो नागिरा बेलेग जायगाफोरावथ' माने गामि ओनसोलफोरावल' एसे थान्दा जायो जेरै हमनानै ला माने जों बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांलाङोबा मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांलाङोबा जोङो गाव गावनि इहुनखौनो फोजोबनानै लानाय जागोन आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जों बिफां लाइफां गैयाबा जोङो थान्दा मोननो हाया बा जोङो जों अक्सिजेन गेसखौबो मोननो हाया बेफोरबायदि जायो आरो जोंहा नोंथां जोंहा बेफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरखौ मिथिंगायारि सम्दफोरखौ जेसे हायो एसे फेहेरनांगौ आरो नोंथां जेरै जोङो माबा मोनसे बागानफोर थायोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर गिदिर फिफांफोर थायोब्ला जोंहा माने साया सायख्लुम लानो हायो न' खाथि मानथिफोरावहाय बिफां गिदिर थायोब्ला जों बेफोरावहाय साया सायख्ल लानानै थानो हायो नंगौ नङा नोंथां थिग बेबायदिनो जों फिफां लाइफांखौ जों फोजोब- सुस्रांबाय थायोब्ला इयुनाव बा हाग्रा बंग्राखौ जों दानस्रांलां ांबाय थायोब्ला बुहुत माने गोरोन्थि लामाजों थांनाय बा जोंहा खस्थ' मोनहैनायनि लामायाव दं आरो नोंथां
औ
औ ओंखायनो जों बििफां लाइफांफोरखौहाय जेसे हागौ गायनांगौ बा फेदेरनांगौ जोङो दा थफायला बायनो नाङा मानिे बेखाराव जों दाननानै गारनो नाङा नोंथां जोंहा मिथिंगायारि सम्पदफोरनिफ्राय जों बिदिनो बुस्थु मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिफां लाइफांफोरा जोंनो बन होयो बा दालायफोराहाय सेवनानै गोगलैयो बा राननानै गोलैयो जों बेफोरखौहाय जोङो अर जननानै बा राननाय बिफांफोरखौ अर जन्नानै जोंहा ओंखाम ओंखाम फोर बा ओंख्रिफोर संनानै जानो हायोना नोंथां जोंनि उम बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलावथ' जोंहा गोबाङै जों नुनो मोनो बांसिन बुस्थुखौनो माने गेस बांसिन सुबुं माहारियानो जोंहा गेस होननाय बुस्थुखौ जोंहा बारा बाहायनायखौ जों नुनो मोना गामि ओनसोलफोराव टाउन ओनसोलाव बाहायो होनबाबो जोंहा गामि ओनसोलावहाय जों बाहायनायखौ बारा नुनो मोना बेनिखायनो जोंहा आं बिफां लाइफांनिफ्राय होनाय बा बन गोरानफोरजोंहाय जोंहा संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोर बिफां लाइफांफोरा जोंनि थांनानै थानायावहाय बा इयुनाव जों जिउ खुंनायाव बहुद गोबां मदद खालामो आरो जोंनि सुबुं माहारिखौ संथाम
आ नं ग
जेरै माखासे मिथिंगायारि सम्पदफोर दङ जेरै जोंहा दै दैफोर दैयाबोथ' जोंहा मिथिंगायारि सम्पदाव गोल्लैयो जोंहा थथिंगायारि सम्द होननानै बुङोब्ला माखासे दैफोर जेन'बा दैफोरा गो- गोजान जायगानिफ्राय बा हाजोफोरनिफ्राय बोहैबोनानै जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोलैफैयो दैबाना जानाय जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोलैफैयो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे बे दैबानाफोरा मिथिंगायारि सम्पद लानानै फैफायो जेरै नोंथां जोंहा बाला अन्थाइ जा बाला सेरेब बेफोरखौ बा बल्दारथ नाथाय बेफोरखौ लानानानै फैयोना नोंथां जोंनि ओनसोलफोरावहाय बुखारनानै थिग बेबायदिनो जोंहा माने बेफोरखौहाय जोंहा थांनानै थानायाव बा दानि जुगावथ' जोंहा इसिमेटनि बा फाक्कानि न' लुनायखौ जों नुनो मोनसैना।
औ
बा माबा मोनसे लामा खोनायाव जोंहा बाला अन्थाइ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो माबा मोनसे लामा बानायाव बाला अन्थाइ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पदफोरखौहाय गोबां मोननो हायो आरो। बेफोरनिफ्राय जोंहा थांनानै थानायाव बा न' लुनायावहाय बे बाला अन्थाइफोरा जोंखौहाय बुहुद हेल्प होयो आरो नोंथां। माने जोंनि थांनानै थानायावहाय बा लामा सामा थाबायनायाव जोंहाथ' लामा गाज्रि जायो बे लामायाथ' जोंहा हाजों खैयोबा हाब्रु जायो बेनि थाखायनो जोंहा माखासे मिथिंगायारि सम्पद दैनिफ्राय बोहैबोनाय अन्थाइ बाला बायदिसिनाखौ गारनानै आं नोंथां माने मोजां फोसाबनानै लायो आरो नोंथां जों। होनबा नोंथाङाबो नोंनि गामिफोरावहाय मिथिंगायारि एसे सम्दफोर मोननायनि सोमोन्दै इसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दैमा दैसा सानिफ्रायहाय बाला अन्थाइ जि बुखारनानै फैयो ओ जोङो बेखौ जायो आरो ना ओ जोङो बिखौ ओ लाना फैनानै जोंनि न'खौ बिदिनो पाक्का प्लास्टार बिदिनो खालामनाय जायो आरो। आरो आथिखालावथ' गोबां सम मानो बिदिनो ओ हानि न'आनो नुनो मोनला आरोना जोंहा थोरिनि न' बा ओ औवाजों बानायनानै ओ न' लिरनायनि हानि न' जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय ओ आथिखालाव गोबां फाखानि न' जाजोबबाय नालाय जोङो बेफोर बाला अन्थाइफोरखौ लानानै फैनानै एबा बुरनानै जायो आरोना।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ मिथिंगाया जोंनिया जोबोद समायना आरो जों बायदि हायो आरो जेनबा बे बिफांफोरनिफ्राय बा ओ न' लुनो थाखाय बेफोरबायदि नांगौ जायो।
नांगौ जायोना नंगौ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिबो मोननाय जायो आरो ना जेरै ओ
नंगौ नंगौ नंगौ थारै।
औ खोनादों- खोनादों होनबा नोंथां जोंना रायलायनांगौ टाइमाबो एसेखिनियावनो समायाबो जोबबाय होनबा आंजों दसेखिनि टाइमखौहाय समायहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां औ दे।